नोंथां नोंथां औ खोनादों नोंथां
हेल'
हेल' नोंथां खोनादों नोंथां औ
खोनादों खोनादों खोनाबाय
औ खोनादों नोंथां
अ अ अब्ला नोंथाङा दायो फ्रि नामा
औ फ्रियानो नोंथां
हेल'
खोनादों नोंथां हेल'
अब्ला नोंथाङा दायो फ्रिबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै
औ सावरायजागोन थारैनो नोंथां
औ औ बे टपिकआनो जाबाय जेनेबा ओ माने मा होनगोन बे टपिकआनो जाहैबाय जोंनि मा मा होनगोन बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै सावरायनोसै आरो ना
औ थारैनो जागोन नोंथां
औ औ त नोंथांना नोंथाङानो बुंग्रोदो दे जे नोंथाङा बर'नि हारिमु होनबा मा होननायखौ बुजियो ओमफ्राय बर'नि हारिमुवा मा माजों गोनां बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ आं जा एसे आंहा आंनियाव रोंगौथि दं बेखौनो आं बुंनोसै नोंथांनि सिगाङाव
औ
हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंहा मोनसे हारिनि रावखान्थि राव आसार खान्थि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोर गासिबो गोगलैयो बेनिनो जोंहा मोनसे हारि जानो हारि जानांगौबा बेयाव जोंनि हारिमुवा गोनांथार जेरै जोंहा बर'आ जेरै बर' होननानै सिनायथि महरै दख'ना गानोब्ला बा हौवाफोराबो आर'नाइ गामसा लायोब्ला जोंखौ बर' होननानै सिनायथि मोननो हागोन बा गुबुनफोरा जोंखौ बर' सुबुं होननानै सिनायथि मोनो बेबायदिनोहाय जोंहा बर'नि गोबां हारिमुवारि दामजुफोरबो दङ जेरै जथा बेफोर थरसखा बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दं आरो जोंनिया बर'फोरा हारिमुवाआरि जानाय ओंख्रि अनला नारजि थास' बिबार नाफाम बेफोरबायदिनो गोबां रोखोम औ जोङो मोनसे जुदि जोंनि बर' हारिखौ जों जौगाहोनो गोनांब्ला जों फारफ्रोमथिबो दावगानाय जानांगोन जोंहा गाननाय जोमनायावबो दावगानायनि गोनांथार बा जोंनि जानाय लोंनायावबो जोंहा बयजोंबो मिथिसारजानाय बा दावगानाय जानांगोन आरो जोंहा दामनाय देनाय मोसानाय रोजाबनाय जेरै जोंहा खुगा मेथाइ रोजाबनाय आरज मेथाइ रोजाबनाय जोंनि मदार्न मेथाइ रो जाबनाय मोसानायावबो जेरै खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बा गोदो मेथाइ मोसानाय बेफोरजों गासैयावबो माने फारफ्रोमथिंबो जोंङो दावगानाय जानांगोन अब्लासो जोंङो जोंनि राव हारिमुखौ लाखियोब्लासो जों मोजांङै हारिमुखौ जुदि जों मोनसे मिथिसार हारि महरै सिनायथि मोननो हागोन मोनसे हारि होननानै बुङोब्लाथ' बुजियो नोंथाङाबो एसे फोरमायना हला नोंथांनि मोनदांथिखौ हेलौ नोंथां
औ
नोंथांङाबो हारिमुनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन खोनादों ना
फोरमाय खोनादों नोंथां औ
अ नोंथांङाथ' दायो बुंलांखाबाय जे हारिमु जेनेबा हारिमु मोनसे हारिमुनि मोनसे हारिनि हारिमुवा माने बे हारिनि मोनसे हारिमु हारिनि हारिमु जानोबा बे हारिनि जोंहा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय थानाय स्टाइल बेफोरबायदि माने गासै फोरबोफोरजोंसो जोंङो मोनसे हारिनि हारिमुखौ दानाय जायो बा होननो हायो बे हारिमु हारिमु दंङो होनना बे हारिया औ बेनिखायनो जोङो माने जाहा बर'आवबो बिदिनो जों बर'नि हारिमुखौ नुनो मोनो जेरै जोंहा बर'आव दङ गावनिनो आंगो दानाय ला दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय ड्रेस जेरै दख'ना आइजोफोरनि थाखाय दख'ना गामसा ओमफ्राय ओ हौवाफोरनि थाखाय गामसा आर'नाइ बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय जोंहा जानाय लोंनाय जानाय लोंनायाव जेरै मुंदांखा ओंख्रिफोर अनला अमा बेदर बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय नाफाम बेफोरबायदि जानाय ओमफ्राय आरो ओ फोरबोफोर जेरै खेराइ मोसानाय बैसागु मोसानाय बैसागु फोरबो ओ खाथि फोरबो बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय गोबां रोखोमनि आरोना बिदिनो आबाद मावबोनाय जोंहा बर' हारिया माने आबाद मावबोयै मावबोयैनो ओ माने गोदोनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावबोनानै ओ जाग्रा हारिखा आरोना
औ नोंगौ थारैनो औ खोनादों नोंथां नोंगौ
औ ओमफ्राय जोंहा बेयाव ओ माने गोदोनिफ्रायनो आबाद मावबोयो होनबा ओमफ्राय जोङो बिदिनो जाबोयो ओमफ्राय जोंहा माने गासैयावबो धोनि आरोना जोंनिया जोंहा गाव गावहानो औ गाननाय जोमनाय दङ गावनिनो मा होनगोन बर'नि हांखोफोर दङ। जोंहा ओमफ्राय गावनिनो ओ जानाय लोंनाय रोखोमनि माबाफोर दङ ओ जाग्राफोर दङ गावहानो माने गावनि हारिनि जाग्रानो बेफोरबायदि आरोना माने गावहानो अन स्टाइल दंखायो आरो बर'हा थ' बेफोरनो आरो जोंनि बर' हारियाव ओमफ्राय बिनि अनगा जोंहा माने ओ माने बे हारिया माने गोदो गोदायनिफ्रायनो आबादजों सोमोन्दो दङ बे आबादानो जोंहा गुदि औ गुदि आबादानो जाहैयो माइ आबाद बे माइ आबादखौनो जोङो गासिबो बर' हारिनि जेनेबा गामियाव थाग्रा सुबुंफोरा माइ आबादखौनो बांसिनै मावो आरोना गुबुन आबादनिख्रुइ ओमबाबो जोंहा गुबुन गु बुन आबाद रोखोमनि आबाद दंख' जेरै फाथो गायनाय ओ मैस्था फोनाय ओ बिदिनो ओमफ्राय लाव खुमब्रा फोनाय ओ बेसर बेसरनि आबाद ओ कबि बानलु ओमफ्राय आलु बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि ओ हाग्रा बंग्रा बेफोरबायदि ओमफ्राय मैगं थाइगं बेफोरबायदिनि आबाद जोङो नुनो मोनो आरोना
नोंगौ औ खोनादों नोंथां
ओमफ्राय जोंहा आरो मा होनगोन जानाय लोंनायावबो जोंहा धोनि जेरै जोङो जायो अनलाफोर मेगं अनला मैगं सबाइजों साम'जों ओ नारजै‌ अमा थालिर फस स्ला नाफाम बाथोन बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जानाय लोंनायाव जोंहा धोनि दङ ओमफ्राय जोंहा औ फोरबो फोरबो दङ जेरै बैसागु फोरबो ओ बैसागो फोरबो खेराइ फोरबो खेराइ मोसानाय बेफोरबाय दि आरोना गोबां रोखोमनि जोंहा फोरबो फोरबो दङ दा बेयावनो जोङो माने मा होनगोन जोंनि जोंनि फोरबोफोराव जेरै बैसागुआनो सबसेनै सबनिसाय गेदेरसिन जेराव जोङो औ जेराव जोङो गासिबो बर'फोरानो फालिनाय जायो जेराव माने जोङो माने बे बैसागुआव मोसौनि आरो मानसिनि बैसागुखौबो लानाय जायो ओमफ्राय जोङो बेयाव ओ नखर नखर मोसानानै गावनि जोंनिनो बर'नि ड्रेसखौ गाननानै जेरै आइजोफोरा दखना आगर गोनां दखना फालिफोर गाननानै ओमफ्राय हौवाफोरा गामसा औ गामसा आर'नाफोर लानानै बेफोरबायदि ओमफ्राय खाम जथा सेरजा सि बेफोरबायदि दामै दामै बर'नि आगजुफोरजोंनो दामै दामै जोङो मोसानानै नखर नखर खाजो ओ मागिनानै खाजि जानायखौ नुनो मोनो आरोना जमा जमा गथ' गथाइ बोराय बुरै औ बिमा बिफा बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय माने गाव गावसोरानो माने बर'फोरा गाव हानो हारिमु जोंनि हारिमुआ गोनांखा आरोना धोनिखा बैफोरबायदि खालामनानैनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोदों ओमफ्राय जोहा आरो बिदिनो मोसानायफोरबो दं बावो जेरै बागुरुम्बा मोसानाय खेराइ मोसानाय बेफोर बायदि आरो होमबा जोहा बागुरुम्बा मोसानाया ओ सिखिरि मोसानाय हिसाबै जोहा मुलुगनाङैनो मुंदांखा जाबाय आरोना बे बर'नि मोसानाया औ जेराव जेनेबा जोङो ओ आइजोफोरा ओ मोसानायखौ नुनो मोनो इदि आरो थ' ओ आं माने ओ बिसेखौनो बुंसै आरो ना माने बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै एबा बर'नि हारिमुवा धोनि औ गासैजोंबो माने सिनायजानाय जेनेबा जोङो दाबायदियाव गुबुन जायगायाव थांनानै आर'नाइ लाना थांबानो माने बर' होनना सिनायनाय जागोन आरो ना माने गुबुन माने बेलेग नुखायो आर'नाइखौ माने बेफोर बायदि आरो औ बे आं ओ बेसेखौनो होनसै ओमफ्राय नोंथाङा आरो बिनि बागै माबाफोर बुंबावनो हागोन नामा ससेफोर
बागैनो नोबो औ नोंथाङा जाखिनि बुंलांबाय बेफोर गासिबो नंगौ थारैनो सैथो
जोङो जोंनि आङो बेनि सोमोन्दै बुंनि जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो गोनांब्ला जों जोंनि राव हारिमु गाननाय जो जोमनाय आसार खान्थि बेफोरखौहाय जों लाखिनांगोन जेन गुबुन दाबसे जेनेबा जायगायाव जेरै गुबुन स्टेटफोराव जोङो थाहैयोब्लाबो जोङो न'खरनि गोज जोंनो गावनि रावखौब्लाबो रायनानै जों फोथांनानै लाखिनांगोन बा जोंनि जों जोंनि गाननाय जोमनायखौ गाननांगोन अब्लासो जों जोंनि हारिमुवा थागोन जेन जों जोंनि गाननाय जोमनाय राव आसार खान्थि नेम जानाय लोंनाय फारफ्रोमथिंबो जेन जों मोजाङै नायनानै बेखौ जोङो मोजाङै लाखिब्लासो जोंनि बर' हारिमुवा जेनेबा सिनायथि मोनगोन आरो बर' हारिमु जानानैनो थागोन जोंनि बर' हारिया बेनिखायनो जों साफ्रोमबो सुबुंफोरनिनो गावनि हारिखौ फोथांना लाखिनाया दायथ' नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो जे जों साफ्रोमबो सुबुं बर' सुबुंफोरा जों जोंनि हारिमुखौ बा हारिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गावनि मावनांगौ बिबानखौ जेन मावो बेखिनियानो नोंथां औ नोंथां दा होमब्ला जोंहा समाबो थौबाय औ नोंथां
औ दोनथ'सै दे गोजोनथों